बेना
औ खोनागासिनो दे आं
अ मा खालामदों
आं दङ नै ओरैनो जिरायनानै
ए हम मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो सानदोंमोन आरो रायलायजागोन दा ना
औ रायलाय जागोन दे टपिकनि नामखौ बुंहरदो दे नोंथाङा
अ माबा बरफ्रा मा मा मा मैगंखौ माबायदि संनानै जायो बा माजों संनानै जायो बेफोरनि सायाव रायलायनि ना
औ जायो बर'फ्रा मा मा मैगं जायो आरो माजों माजों जायो औ खोनागासिनो
औ माने बर'फ्रादि माखौ माखौबा माने जोबोद माने मोजां मोनो बेजों बेदरजों माखौबा बेदरजों संनानै जानो बा माखौबा नाजों संनानै जानो ना बेफोरनि सायाव माने नों मिथ मिथिनायखौ मोननैसे खिथादो आरो
बर'फोरनि मोजां मोननाय ओंख्रि होनोब्लाथ' गिबियाव नारजिजों अमा बेदर बेखौनो बुंग्रोबाय आङो माने नारजिजों अमा होनब्ला नाथाय अमा मेजेम मोदोम लाफाबाय आरो दरफा दरनै जाहैबाय आरो बर'नि आंगो ओंख्रै
औ
बिनि उनाव फैलायबाय बेनि अनगायै औ एम्फौ एम्फौ लाथा बर'फ्रा एम्फौ लाथा
फ्रा बे माने बेलेग बेदरजों जायो संना जायफोरजों
बेलेग बेदरजों माने खम जानाय नुनो मो-मोननाय जायो आरो माने नारजिखौ नारजि ओंख्रिखौ अमाजों माने साबसिन नुनाय जायो आरो माने बांसिन जानाय नुनो मोननाय
आरो बेनि उनाव अनला अन अनलाजों एम्फौ ला लाथा अनलाजों एम्फौ लाथाबो जोबोरैनो गोथाव जायो बरफो फोरनि आंगो ओंख्रै। आरो सबायजों दाउ सबायजों दाउ बेबो मोनसे बरफ फोरनि जोबोर गोथाव ओंख्रै माने स सबाय गोजा जायोब्ला मान नेबारा गोथाव जया आरो माने दाउ बेदर हो देरोब्ला साबसिन सबायजों दाउ बिदिनो अनलाजों मेवाइ बिदि आरो अनला ओंख्रिजों जों मेवाइ खौबो जानाय नुनो मोननाय जायो बरनियाव औरो आरो लाफा। लाफा मेगं लाफाजों इदिनो ओंख्रि गोबाब होननाय जाय जायखौ लाफाजों इदिनो
औ खारैजों सङो ना?
नाथुर होनानै ओंख्रि गोबाब बानायनानै जानाय नुनो मोननाय जायो आरो बरफोरखौ खारै होनानै औ
आरो बरफोरनि ओंख्रि।
फा खारै ना ओंख्रि गोबाब औ बेफोरनो आरोना बर'फ्रा बेखौ बांसिनै मोजां मोनो संनानै
उम बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन रोखोमनि ओंख्रि दङ।
औ संनानै जायो ना जेरै ना मेनानै जानाय हांनानै जानाय ना? आमफाय बाथोन बानायनानै जानाय बेफोरबायदि हुदा दं आरो बरफोरनियाव मेनानैबो जायोना जेरै ना
मेनानै औ नाखौबो नाफामखौबो जों गुरहैनानै दैमा दैसायाव बर आइजोफ्रा गुरहैनानै बिदिनो नाफाम
गोरलै गोरलैखौ मेना जायो होननाय खोनायो आरो माने जों
नाफाम खालामनानैबो जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो जेनेबा बिदिनो ना फिसा फिसा गोरलै गोरलै मोनबोयोब्ला जोङो संनानै बा एवनानै बाथोन खालामनानै जानायखौबो नुनो मोननाय जायो। दुन्दिया
औ बेबायदिनो गांजेमा जेमा ना गांजेमाखौबो बरफ्रा बाथोन जायोना थोनावनो गोथाव मोनो आरो
उम नंगौ। गांजेमा बाथोन आरो गुबुन गुबुन दंना अन्थाइ बाजाब अन्थाइ बाजाबजों दाउ बेदर बेखौबो जायो माने बरफ्रा।
फ्राय होयो ना खांख्राय फ्राय
एवनानै
गोरान फ्राय एवनानै जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो अन्थाइ बाजाबाथ जोबोद गोथा
जि जानाय होनबा खुसेंग्राखौबो जोंनि बरफ्रा जायो बेखौबो माने बाथोन आरो फाजाबो लायो। खायसे खायसे अनलाफोरजोंबो जायोनो। गोथाव जायो।
औ अनलायावबो होनानै जानायखौ नुनो मोननाय जायो जों खुसेेंग्राखौ। आरो फाजा फाजा जाब्लाबो बोरबिलाखौ बो जायो सोरबा सोरबा आरो सोरबा सोरबा जाया आरो बोरबिलाखौ जानायखौ खम नुनो मोननाय जायो।
मैथा बांगालाव बिलाइयाव
उम
बाथामबो हमनोबो जायोमोन। गोबां रोखोमनि जायो ना?
उम उम गोबां रोखोमनि आदार जायो। खोनायाखै मा होनदों?
देलाय बुंफिनलाय नोंथां
ओ बरफ्रा माने गोबां रोखोमनि ओंख्रि संनानै जायो होनदों मालाबा ओंख्रि माने दै गोनां बा बिदै गोनां ना मालाबा माने इसे फाजा बायदि मालाबा बाथोन बायदि ना बेबायदि टाइपनि आरो मालाबा फ्राय बिदि टाइपनि संनानै जानाय हुदा दं आरो बरफोरनियाव।
आरो आलु-आलु रुनानै बाथोन सिफ्लेनानैबो जानाय हुदा दङ आरो नङाबा अरखि गुदुङाव सावबाय मेनानै आरो बेखौ सिफ्लेनानै सामब्राम बानलु हानानै माने सिफ्लायनानैबो जों ओंखाम गुदुंजों जा इदि आरो जानाय हुदा दङ बरफ्रा ओं।
आरो हांनाय ना? हांनाय हांनाय होनबा अमा बेदरखौ माने गोथाव मोनसि नो ना अमा बेदर हांनाय ना? आरो दाउखौबो हाङो ना दाउ आरो अमाखौ हांनानै जायो आरो। बुस्थुआ हांनानै जाजायाबाबो बिसोर मोननैया
हांनानै जायोब्ला माने साबसिन बा बांसिन जों जानो हानाय जायो आरो अमा बेदरखौ माने संनायनिख्रुइ हांनाया गोथा
उम माने औ औ गोदोनिफ्रायनो माने जागासिनो आरो बरफ्रा माने बिदिखौ गोदोथ बांसिन हांनानै सावनानैसो मेनानैसो जायोमोन ना गोदो बेबायदि फाजा बा फ्राय एवनानै जानाय हुदायानो गैयामोन खोमाना गोदो?
ओहो ओहो गैयामोन।
थावखौनो मोनामोन ना सिगाङावथ। उनावसो उनाव थावनि आरो गोथाङैसो जायोमोन गोदो सिगांथाराव ना
सिगांथारावथ अन्थाइ मुगायावथ ओरैनो गोथां गोब्राम माने अरनिबो आंखाल थाव संख्रि बानलुबो गैयामोन नालाय बे समाव जों मिथिनायाव आरोना।
औ मिथिनाया माने जोंबो
उम खोनाबोनाय
औ
बेनि अनगायैबो आरो नोंथाङा मा ओंख्रिखौ जानानै साबसिन मोजां मोनो माबायदि
आंनि ओंख्रै आं फसानाय ओंख्रियाथ अनला अनला ओंख्रिखौनो बांसिन गोथाव मोननाय जायो आङो अनलाजों एम्फौ लाथा।
ओ अनला
औ अनलाजों एम्फौ लाथा। माने औ अनलाजों एम्फौ लाथा बे ओंख्रि होनबाथाय माने बिराद माबासै आरो आंनि फाजायाव आलु आलु होनबा साब सिन आरो आंनि थाखाय आलु फाजा जाय ओंख्रि गैयाबाबो जायो।
जायो आरो बाथोन ना गोबां रोखोमनि बाथोन देना जानो हायो बा माखौ मोजां मोनो आरो?
बाथोन बुङोब्लाथ' खुसेंग्रा बाथोन बेबो बिराद गो
औ गोथाव औ मेसेङाव गोथाव जायो बे बेना जेब्ला बिदै जायो
थावजों एवबाय एवनानै बेनि उनाव सामब्राम बानलु होनानै बाथोन देबा जोबोर गोथाव जायो आरो मिलौलायो
बेफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन रोखोमनि जों ओंख्रि दङ जेरै जोगोनार ओं ख्रिनो ओमफ्राय लाइ लाफा मुला अनेग बायदि बायदि आरोना बेखौबो ओ बर'फ्रा उम जोगोनारखौबो जोंनि बर'फ्रा आबाद मावनानै आबाद मावनानै माने बाजाराव फानहैनानैबो जों गोबां रोखोमनि फैसा रां आरजिनो हानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो आथिखालाव जोगोनाथ आरो बिदिनो थाइबें जेन'बा आलु बायदिसिना उम आ आबाद मावनानै रां आरजिनायखौ नुनो मोनसै आरो दानि जुगाव माने जोगोनारफोरनि बेसेनाबो आथिखालाव गोबां जाबायना
हा
ओ जोगोनारनि जोगोनार फिथाइफोरनि बेसेनाबो आथिखालाव गोबांनि सायाव गोबां जाबोबायना थाइसे फिथाइनि बेसेनावनो रे जि रां स्निजि रां औ थिग बिदिनो जोङो जोगोनार फिथाइ बा माबा मोनसे फाननानै जों नखर सामलायनायाव एसेबाबो माबा सुबिदा आमफाय हेफाजाब माबाबाय आरोना मोनो मोननो हानाय जायो जों मैगं थाइगं बा आबाद मावनानैबो
बेनि अनगायै बेदर बेदर औ मा बेदरखौ जानानै बांसिन मोजां मोनोबा
बेदराथ‌' ओरैनो औ खोनादों औ खोनागासिनो औ खोनागासिनो
खोनादों दे
टाइमा नै बारलांबायमोन दोनथ'नो हासिगोनदां ने
औ दे
खोनाबाय उम
औ दे
ओम